हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां
हो नै दङ ओरैनो जिरायनानै
अ अ अ बिदिब्ला जोंङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां
औ जायो दे जायो।
ओ एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै जोंङो रायज्लायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ एम्फौ बे इन्दि बिलाइजों फिग्रा एम्फौ नङा होमबा
औ औ औ औ अ बे एम्फौ फिनानै सोमोन्दै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ओ गोदो-गोदायनिफ्राय दिनैसिम ओ माबायदिहाय फिनानै बेनिफ्राय माबायदिहाय ओ जोंङो बे एम्फौनि गेजेरजों जोंङो दिनैसिम सफैनो हाखो आरो दिनैबो माबायदिहाय जोंङो बेखौ बाहायो बा बाहाया बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन हागोन।
औ
दा एम्फौ फिसिनायनि बागै जोंङो बुंनो थाङोबा दा बर'फोरनि गेजेराव एम्फौखौ जोंङो माब्लानिफ्राय फिनो रोंजेनदोंमोन बेनि बागै बुंनायाथ' गोब्राब नङा होनबा नोंथां मानोना जोंङो माब्लानिफ्राय एम्फौ फिसिनो रोंदों बा माब्लानिफ्राय एम्फौ फिसिनायखौ जागायदोंमोन बे खौ जोंङो बुंनो हाया मानोना बे गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर' फोरनि गेजेराव फैफानाय मोनसे हारिमु बायदि नङा होमबा बे बर'फोरनि हारिमुजोंनो नां फैफानाय मोनसे खामानि आरो मानोना बर' हिनजावफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनाय नंङा होमबा बर'फोरनि गामसा फालि बेफोर गासै गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो। मानोना जोंङो बर'फोरा मोनसे ओरैबायदि हारि जेराव माने गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो बानायनानै लाबोदों दा बेजोंनो नांफानानै दङ एम्फौ फिसिनाया।
औ औ
एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो बे एम्फौ फिसिनायनिफ्रायनो जोंङो फिथोब दिरुनो नङा होमबा फिथोब एम्फौनि फिथोब आरो बे फिथोबजोंनो बे फिथोबजोंनो बर'फ्रा गावसिनि बर' हिनजावफ्रा दख'ना गामसा फालि बेफोरखौ दानानै लाबोदों आरो गानबोबाय थादों आरो
औ औ। औ औ।
बेनिखायनो जोङो बे एम्फौखौ जोङो बुंनो हायो गोदो जेब्लानो बर'फोरा गानजेन्नो बा जोमजेननो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो एम्फौ फिनाया जागायदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ औ।
दा एम्फौ फिसिनाया जों गिबियावनो जेनेबा जोङो हमना ला सिखिरि ना होमबा।
औ औ।
गिबियाव जोङो एम्फौआ सिख्रि सिख्रिनि आसु बिदै दैयोथ'।
औ।
नङा हमबा। दा बेनिखायनो सिख्रियास। जो जोनोम जाग्रोदों होननानै जोङो बुंनोबो हायो आरो मानोना सिख्रिया बिदै दैयो। दा गोबां रोखोमनि सिख्रि दङ दा सिख्रि जा जाहैबाय जोंना न'आव फिसिग्रा मोनसे रोखोमनि एम्फौ हमबा जायखौ जोङो माने फिसिनानै बेखौ जानायजों लोगोसे माने फिथोबखौ गाननाय। जोमनायावबो बाहायनानै लाबोनो रोंदों आरो। नङा हमबा नोंथां। औ। दा गिबियाव।
खोनादोना नोंथां। ओ नोंथांनिया एसे साउना फैया फैया जादों नोंथां। खोनादोना नोंथां। हेलौ आ नोंथांनि सावना दासान्दि आ आंनिसिम एसेबो खोनाफैयाखै। एसे नेटवर्क इसु जादों नामाथाय आ